औ अस। सरि आइया हो-हो फाग्लालै मा खालामदों।
दङ नै ओरैनो। नोंहालाय मा खालामदों? ओरैनो दङ नों मा खालामदों अ जाखांबाय नामा?
जाथ'वाखै-जाथ'वाखै-जाथ'वाखै। नोंहालाय?
आं जाखांबाय जानायालाय दहाय फुुंआवनो जादों।
आ ओंख्रि?
ओंख्रिया मोनानि मेवाइजों बयलारमोन।
मेवायजों बयलार बेदर।
औ।
गोथावआनो थिगानो दं।
खबर सबर मोजां?
मोजां। नोंनालाय?
मोजाङानो। मोजाङानो।
खोना नागिरा नामालै बारा खोनानो नागिरा नामा?
मोजां खोनायाखै नामा?
खोनादों नोंनि हाय मोज्जां खोनादों नोंनिखौहाय मोजां खोनादों।
ओम ओम
माबायावसो बांद्राय मोजां खानोनो नागिरा। आं मैयानो होननायखौ नों सोंदों? हो
नै बावनानैसो दंमोन बावनानैसो दं। बुंनोनो मोनाखै थांनो मोनाखैमोन थाङाखैनो बावनानै
फन हराखै?
फनबो हराखै।
ए टाउर नाङा
बावनो दमोन आङो।
ओम दे फन खालामदे। रायलाय हरदो।
औ खालामगोन र'।
दाइन जिथागिनि गेजेराव दे। दाइन नङाबा जिनि गेजेराव। उम दाइन जिथानि गेजेराव
माबाफोर खामानि दं नामा?
दङ दंनाया माने बिनानावनि आथिमंगल दं।
अ
बेयावहाय नांगौ आरोखि।
ओम ओम।
आं हरनो बिसिनो। आया न'खराव बायखागोन ना?
अ नों हर
ओम आं हरगोनसो। बेनो ओंखायनोसो थांफानो थिनदोंमोन आं नोंखौ। आं मैया मोनजिल मोनावसो
सोंनो ओमफाय
ओमफाय गैया मनजिला होनबाय गायाखैनो गायनाया गायदों थायथवाखै होनदों खोमा ओमफायो नोंसिनि आमायमोननाव दङ होननायखाय बिरासनाव सोंहर होननायखाय आं सोंहरदोंमोन मैयानो
दाखोलै खादोंलै जोब्बाय ओ खोथियाफोनो ए दाखालै खानानै दोनजोब्बाय खोथिया फोनो हालौवबाय ना
ए उमह
खाजोबबाय आरो बारा बुरजा गैया इदिनो थामजि थामजि ब्रैजिसो जागोनदां
बैयाव थांफागोन ना
बारा गिदिर गिदिर नङा फिसा फिसासो
फिसायानो मोजां फिसायानो मोजां
हा
फिसायानो मोजां मोजां
बारा गिदिर बारा गिदिर नङा फिसा फिसा
नङा फिसायानो मोजां होनदां फिसायानो मोजां खोनाबाय
उम उम
नोंना टावार नांनो नागिराखैलै टावार नांनो नागिराखै नोंना। बांद्राय मोजां खोनायासै रायजलायनायखौनो। ओमफ्राय माला सोंहरगोन?
दस थानानै सफहरनोसै।
उम
बा
टावार नाङाबालाय बोरै मोनगोन दे?
माबा न' सिङाव हाबबाल नाङा ओमफाय बाहेरायाव थाबा थाबा नाङो नांनायालाय।
उम खामानिफोर मावोदां बहाबाफोर खामानि मावोदां नोंसिनि आमाया
उम गय खाहैनायाव लांफायोनो। गय खाहैनायाव लांफायो।
औ औ औ औ
औ
नालाय ओमफ्राय मालानिफ्राय रायलाय जाया बेलाय?
हा
मालानिफ्राय रायलाय जाया बे?
साननैसो जाबायनदां।
आं मिनथिबावआनोमोन आं मिनथिबावआनोमोन माला ओहो माला रायलायजागोनसो सानगासिनोमोन आं।
ए
आं मैया नाजा नायदोंमोन मैया नाजा नायदोंमोन फन मोन जा ओं माबा नोदों जादों जानायालाय ओमफ्राय गैया। सोरनिखौ होनोस सोरमाव खानांगौन
औ बै मा होनोमोनलाय नों? नों जायनावहाय फन हरगोन बेनि नाम्बार माबाखौथ' नम्बरखौथ' थि थुनांगोनलै। ना थबे नम्बरखौ थुनांगौ होमबासो जागोन। ओमफ्राय नोंनियावहाय मा जाखांदों आंनि नम्बरा? नानै माबानानै अ लिरनानै लिरख'नानै थुबाय ना माजाखो?
औ
मोजाङानो।
नोंनाव मिसकल थाहैदों?
मा होनदों?
नोंनाव मिस्कल थाहैदों?
औ ओहो बिदिखौथ' नुवा जेन'ब्ला बुदिखौ नुआ नों हरनायखौ जेब्ला नोङो। माबागोन मा होनो मोनलाय बिदिखौहाय मा होननांगौ बिदि खौलाय जेब्ला नोङो बेखौहाय खुलिनानै थागोन अब्लासो नों डायरेक्ट फन फैबासो नुयो
खा-खामानियाव कयतानिफ्राय
आंना बेलासिनिसो दा उन्दुना दं थ'यो अखाबो हादोना अखा हायाखै नोंसो
हादों दासो नागारदों नै हानानै
जोंनाबो नागारबाय नागारनाया एसे गोबाव जाबाय।
फुंनिफाय जा हादों हादों दासो खेबसेनो स्रां
दा सान्दुं दुंबा ना दुङाथाय दिनैबा दुंनाय नङागोनलै ना सान्दुंआ
दुंगोन दां
थावरा जायासै नोंना थाब्था थुब्था खोनाबाय।
थावार जायाखै
उमहो
खोनाबाय?
औ दा खोनाबाय।
थावरानो मोजांखौनो नांनो नागिरा
ओन थिकदार जाथारो ना बिदिआव
उम
सोर सोर दं दा?
हारसिंसो रावबो गैया।
न'आवनो दं ने?
हारसिं।
न'आवावनो।
न'आव नङा माबायावसो दै दै हागारग्रायाव
औ औ औ दै आगारग्रायाव।
उम। उम।
ओरै फैया जोंनिथिं?
थांलाबाय थायो।
माथो खबरखौनो हरालै नोंलाय?
खामानि जाबाल' थांनाय जायोना।
औ।
थांबाय फैबाय।
ओ ओ-ओ ओ फैदो फैयोब्ला खबर हरदो आंनाव।
मालाबा मालाबा। साफागुरियावनो सानसे थाहैयो गारि सालायबा।
आ। मा होनोमोनालाय नोंना गारिखो? सलायला नामा नों गारिखौ सलायला? गारिखौ सालायगोना सालायला नोङो?
गारिया?
औ।
आं बिमायनिसो सालायखायोमोन।
बिमाय निजा?
ओमफ्राय? दा बिमाय सालायगासिनो?
ए।
ओम।
गानो आंलाय नोंखौनो सालायबाय थासिगोन खोमा सानदोंमोन।
देबारगाव
अ।
सालायबाय थायाखै।
औ
सालायबाय थानांगोन आं।
गाव सालायबाय थाखासिगोन खोमादां ने?
आ
गाव सालायबाय थाखासिगोन।
गाव नै दा दैज्लां जा बायना माइ गायनो। हालेवनांगौ ओमफ्राय बे हालेवबा आं सालायनांगोन आरो।
ओम
माइ गायखां जासिया
ओ ओ ओ। माइ गायनो माइ गायनो माबा जाबाय थ' आरो
उम बोथोरा सफैलायबायना
ओमफ्राय गायाहोनबा नोंस्रा?
जोंना गैया
औ मनजिल मोननाव फैदो मनजिल मोननाव।
थिखा नागिरदोंमोन मोनना
हाल जां हाल जांख्रा जानो
हाल जांख्रा
औ।
नांगोल जांख्रा
नांगोल जांख्रा हाल जांख्रा
गावसोरनो फैया
आंना नै सोलोबथार ना खामानियानो। नङाबा
उम गावनानो सोलाबा
उम
हाफिनबावलायबाय नै अखाया।
हा?
अखाया हाफिनबावलायबाय।
ओं बिदिनो हाबाय थासिगोन नागारसिगोन हालाय नागारलाय हागारलाय नागारलाय जासिगोन बोथोरा।
मोनायाव नानै सानाव सानावस्रां थांबाबो जागौ ने।
ओ। आरो सोर दंबावोमोनलाय रायलायग्रा? हरनांसिगानो आरोबाव।
सन्द' सल' सन्द' सल'ला।
आं बेखौ मिनथिया।
सन्द' सल'आलाय?
आं बेसोखौ मिन थिया।
दंना?
नोंनावबो दङ ना?
बानायदों बिसोरबो। खोरोमसारमोनबो।
ओं नों रायलायाखै?
उमहो।
आं रायलागासिनो सानदों।